औ औ बावदों आंहा। आं माबा हरग्रोदोंमोन।
ए
माबा गेलेोनो लोगो नहरदों आरो आंखौ। ओमफ्राय दा गेलेगोन रमजो
मा होनदों
माबा गेलेनो लोगो लाहरदोंमोन ओमफफ्राय दा गेलेगोन आं। ज' होननानै रायज्लायग्रो आ होननानै बुंहरबाय दा रायजलायख मा हरफिन होननानै बुंबाय आरो।
आइे गरमथालै सान्दुं गोसा सानो दुंखावजोबबाय माबा जानबुङा।
दुगैखांनानै थानायखायसो।
आं दाख्लै इदि जादों। अख हानोसेै होननानै दुगैग्रोबाय दाना सान्दुंसो थिं थिं जोबायब्रा।
ओमफ्राय उनाव गरम मोनफिनबाय होनदों।
नै अखा साफिनसिगोनदां दहैफिनबावबायबा दसे दोमहैयो दसेनो।
बांद्राय मोनासै बांद्राय गुदुं मोनासै।
बांद्राय नङा दुगैबा आंबो एसे थान्दा मोनसिगोनदां दुगैख बिा बेखायनो ब गोलोमनाया आथा आथा मोनगासिनो ना
बा मोनथारनिखैयाबा।
आथा आथा मोनोना खाननायखौबो खरावबो लोबनांगौमोन।
आंहाबो खर'बो खर'खौ मैयासो लोबदों दाख्लैयो। बोरैबा मोनजोबबाय मैयाथ' नङा दाख्लैजोबदों लोबफिन नांसिगोनानो गाबोन समफोर।
खेब्बिस थाखांखो मोनथाम
मोनथाम थांबायथ' आरो दहायनि ओरैनो। थांगारनायजों ओं।
होमबा मोनसे मायाव खनै खनै दंबावोसो ने
खन खनै गोसो दंबावसाय।
बांद्राय नङा खुनुरुखुम थानानै रायज्लायबोनो हाबाय जोंनो।
गजोब दाराथ माला जोबगोन दे बिदि रायलायनाया ने रायलायनाया जोबनानै। उ रायलायनाया जोबनानै बै लिरनानै हरनायफोरा फैलाबायबानो जासै खोनासंनानै लिरनानै।
हरनाय आरो बै फरायनानै हरनाय फैयोबा।
बेफोरो फैबानो जासै होमबा आं सानसे सानसेनो फोजोबना होगोन
आंबो लिरनायबाने लिरनायबाबो फरायनायबाबो जायखिजाया लेखानि अबेखौबा नायदो लिरनानै हरला बायदो मोन जाबाय
खोनासंनानैसो लिरनानै हरनांगोन दां गावसोर माबा हरनायखौ
अ गावसोर लिरनायखौ बुजिनानैसो लिरनानै हरनांगोन खोमा बिदि
ओं बेबायदि जागोनदां
गावसोरनि बुंहरनायानोथ' माबानि इंराजिनि बुंहर न ना जोंनि बर'नि
जानो मिथिला मानि बुंगोन मारै मिथिबावनोबा
इंराजिनिखौ बुंहरनानै जोंखौ बर'आव माबासो खालामनांगोन
जागोन
बायदिसिना माबायो नामाथाय मिथिला
बेसे गोबावबो बाजार हमो
बेसे गोबाव जोरबावगोनथाय एसे गोबाव थाबावबा मोजां जागौमोन
उम ने बेजोंनो इसे इसे खुनुरुखुम बायाबानो मोजां
ला समफोराव जोंनो नांथारगौ जायो ना रांफोर
मेलासिम खुुनुरुखुम ए इ माबाखौ ओइ मारै होनना खोनथा हरनांगो दे आङो माबा दखाननि माबा फोरखौ गानलाबायनायखौ नुवाखै नों
मा दखाननि ए ओं नुदों बोयो नुदों नुदों बिनिसो बिनिसो बैनिसो बै मोजां मोजां माबा फानला बायग्राया ना बिनिसो आङो नुदोंब्रा मैया आगोलाव सासे हिनजावा इदि होनबाय थानाय जि माबा खालामदों मादों बिदि होननाय नुदों ओमफ्राय आ आं आं सानदों कि अबेबा ब बिदि ओंखाम ओंख्रि दखान बिदि ओंखाम ओंख्रि जाबनानै बिदि जानदों
आंबो मिथियाखैमोन ब्रा माने बियो होनबाय नालाय
बै माबायाव मोखां बिजाबाव नुबाय थानानै बिनि सावगारिखौ होनानै नुबाय थानोसै इ बेनो खोमा जानानै नायैफिनबाय आं नंमारगौ ओमफ्राय
माने बिखौ इदि माबा माबि बिदि माबादों बिदि जंखायदों होननायखायसो बे माबाफोरा नों आं इदि मानसि माबा हैदों खोमा ओमफ्राय आं सानदों बै मानसियासो बिदिबा बिनि दखानखौलाय मा माबाहैखौ हो सानदोंमोन आरो आङो गलाखौ मानो माबाखौ सानदोंमोन आं ओमफ्राय बे मालिकनिखौसो माबादोंना मालिकखायो बे थाग्रासोम ने इनि न'वाव आं औ बियो गलायाव थाग्रासोमोन बेनि गलायाव ओमफ्राय बिनि गलानि गलानि मा होनोमोनलाय गाहाया गाहायनि गोसोथोननाया मोजां मोननाया बेलेग आरो बेलेगनिनो बे गाहाय जाय गाहायथार बेनि हौवाया माने हाबा जाया ओ हाबा जायाखैना मायाखैनो लिभिंआव माबायाव बिदियाव गुबुन हारिनि ओमफ्राय बिदि माबायाव थायो आरो हो हिनजावा हिनजावा मालिक खोमा हिनजावनो गाहाय मा ओमफ्राय बिदिनो माबायाव थायो आरो हाबा जायाखै मा होनोमोन इदिखौ रुम बिदि मा होन जयै थायो आरो ओमफ्राय इ इ इनि इनि हौवायानो बिदिसोरो थाग्रा गननो इदि जाथो जाथों इदिनो माबा माबि बिदि होनो आरो ओमफ्राय बेखायनो बियो उम मानसिफोरनो खोन्थाबाय ओमफ्राय दा नै माबायाव बिदि जाबाय आरो। ओफ्राय गारहरला गारहरलि बिदिनो ओं इदिनो माबा
माथो बै दखानखौबो नैबे माबायावसोमोन ना एसे नै ए बै दालाय मोनसे थानसालि गैयामोन। दे बिनि सिगाङावसोमोना ओमफ्रायो दानिया बैयाव मोखाङाव आवोलाव थाग्रा खाथिया इथिं इथिं जायसे गोदान बानायनो नागिरलायखाबायमोन।
ए माने बेलेग हारियानो बिदि जोंनिखौ बिदि इदि होननानै माबाबाय रागा जोंबायना।
हिनजावआबोथ' जोंनि हारिनिनो नङा होनदा
उम उम जोंनि हारिनिफ्राय जोबोर ओमफाय गुबुन हारिनि बिदि इनि मा गाहायनि मोजां मोननायानो मानो बिदि थाग्राफोरखो बिदि माबानांगौ बिदि होननानै बिदिनो रागा माबानानै हिनजावा माबादों आरो ओ आयइ माबाफोरा गान गस्लाफोरा मोजां मोजां थारमोन सनाफोरा गारला बेनो ओरै होनलायदों नै नै सिख्लाफोर मानो लांफैदेरआाखै नोंसोरो मानो फैथ'आाखै होनलाय बेा सासे मानसिया आंबो जि मोजां
आ इदि होन नांगौमोन जोङो मा होनो ओ आंथ' खोनथ हरखायो नोंसो थाङैनि सिगां होननो मोनदोंखौमोन।
आयैआं थांफाथारगौमोनलै थांनानै आं सोयै सोयै ला मोग ग मल
आंबो थांफाथारगौमोन।
सोखांनानै नांगौ मा जायो जाथोंसै फैगोमोन आङो
लानानै फैबायमोन लानानै थुमजोबनानैसो लागौमोन आं मोजां गाज्रि बासिलायनाय नङामोन।
ओइ दाम गोसा गोसानि दंमोन।
मोजां गान्रिब अनथाव अनथाव जाथारो इनि बेसादफोरा
अन्थाव अनथाव मोजां मोजां सावजोबदों खोमा ना?
सावदों खोमाथ' आरो।
सावख गैसो गाहरबाय दिहुनबाय लामा सामा
ओमफ्राय मारोरै जि जालाबायनाय बे गावसोरनि गावसिनि आखुआवनो गावसोरनो माबाबाय गाब्र'बाय
बे गावसिोरनि गलानि थाग्राया खोन्थाबायना ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थांनानै इसोरनो माबा होदो इसोरनो बिसोरनो माबा होबाय आरो। बिदि बिदि आखौ सोरबा सोरबा बायोना बिदिखौ
ओं गोदानसोमोननो बियो जिबा सान ना जिसे सान बिदिल' जादोंमोननो।
खौ बिदि थांनानैखौ इखौनो गोदानखौनो बिदि माबाय बा दायरेक मा होनोमोनलाय
बिदिनो नांगौबा माबा बिदि माबाखौ बायोबा जौसे रां हो नामा जिबो होनलायजो नामा नों
ओ ओं बिदिनो सोरथो लागाजों आ दे बेलेगनि बेलेग हारिनिदि फैनानै गुबुन हारिनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बिदि जोंनियावनो बिदि दादागिरिनो
मफ्राय बे गाहायाबो मारैथो बेजों
गाहाया मिथियामोनदां दासिम मिथिगोनदां
जार
खोन्थानो नुनानै मानि थाखाय मा बे सिरि सिरिसो जाखागोन ना।
ओं ओं न'ङाबा हिनजावालाय मारैदि थनि सिब सिब जथ' न नआ औ।
गारै गारगोन ना गाराबा दाबा ओमफ्राय मानो देखायाखै दे सोरआ देखायबानो जायोमोन। हौवानि बिखांखौ मि सला जिथनि
नुदोंथ' हौवानि मोखां।
नों नुदो?
हिन्जावजोंनो थानाय बेजोंनो गाहायजोंनो थानाय गाहायजों लानाय।
आं नुवाखै माने बै सासे हिनजाव खोन्थानायखौ नुदों आं जि खाख्लोबनानै
बेबो खोन्थादों ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे मोखां होनायबो नुदों।
एखौल' नुदों आङो इखौ नुवाखै
उ
ओमफाय गारहरलाबायनाय एमफोरखौल' नुदों। खोनन्थादों बे बेखौ नुवाखै आं गाहायखौबो नुवाखै।
गाहायजों गाहायजों बै हौवाजों ओरै थालायनाय साबजेक थालायनाय नुदों। खोमसि जबावनो नुदोंमोन आं सानदों। आं सानदोंमोन बिसोर आं सानदोंमोन। बिदि बै रायलायनाय हिनजाव मोगां खोबनानै रायलायनाया बेबो बि नङा सानदोंमोन बिनि नङा सानदोंमोन आरो आं माबानिसो सानदोंमोन मा होनोमोनलाय बेखौ बै ओरैनो होलाबायनाय अबेबा दखानफोरनि जि ओंखाम ओंख्रि दखानफोरनि बिदि फोरनि सानदोंमोन आरो आं ओमफ्रायो माबाखौबो बै बिसोर सानैनि सावगारि होनायखौबो सानदोंमोन जेनेबा हारिजों जोंनि हारिजों ओमफ्राय आरो गुबुन हारिनिखायसो होदों खोमा बिदि सानदों।
ओ।
ओमफ्राय
आं नुवासै नुवासै आंबो आंबो हमनो बुजियाखैमोन उनाव बे माबा होनो बे आब'नि फंबाय ओमफ्राय बे आब'नि मोननि न' खाथि थानिया बेसोर खोन्थानानैसो बिदिसो आरो आं सारनाय मिथिबाय होनब्लाबासो
नायनानैसो उनावसो बोरैबा मोजां नायफिननानैसो बै लिरनानै होननायखौ फरायनानैसो अ सानफि ओबाय आरो बिदिसो जादों सानबाय।
गायनो मोनबामोन आयै लासै लासैनो माबा
आानि
आबानि आबानिनि मााबा माबि
आंबो होफाङो जि मोजां मोजां लाबोयोना इयो अन्थाव अनथावनो बेसाद
बोरैबा मोजां मोजांथार आरो मा आंबो बिनिफ्रायनो लाबोयोदां बै गोलाव गारिजों गाखोलांग्राखानिफ्राय
जानो मालाबा थांथ' जोंबो।
गैय आरोै गोजानाव थांबाथ'
गोजानाव थांबा
गलायलांबायसो हनै जाफिनगोन ना जाफिना मोनलाबा खुलि होफिननाय नंला खोमालैने ना होगोनबा इखौ होनदां दा ओं दा माबानायखौ
खा नंलाखोमा बैयावबो जों दालाय गाख्लोयो। गस्ला लायबाय थाग्राया जोङो बे आब'मोननि गामिनिया आबौमोननि जायगानिया गस्ला लायबाय था ग्राया जोङो नै गोनांलाया
नै ओं ओं ओं
ओं बिनिखाय बिनि गाहायावबो जि रांनिफ्राय द'जि रांनि गेजेरावनो मोननाय बेसादफोर फानदोंमोन। फान जिनिफ्राय द'जिनि गेजेरावनो थानाय जि मोजां मोजां बिदिनो माबा माबि बिदि फैब्रबनाय नङा खुलिथारनायसो
लिर थायो थांगौमोन। म आयौ मा माबानो गस्लायानो इनोल' नामा?
गस्ला नङालै गस्ला दखा नङा माबासो बिदि देलायग्रा दुलायग्रा बिदि नांगौ जानाय बे नांगौ जानाय बेसादफोर न'नि न'नि नांगौ जानाय बेसादफोर फाननाय बिदि जि बिर जाखायो ओमफ्राय
बे जिनिफ्राय जिनिफ्राय दजिल'बा फिर जाखो
दजि बिदि होनाय दं आरो लिरनानै बिदि लुदोंमोन आङो मोखां बिजाबो नुबाय थादों। दाखै औ औ इनि रांखौनो जि बुरजा बुथुमनानै थांनांसिगोन जोंथ' बुथुमनानैसो लाबो जों
माबानि सि मा होनोमोनलाय बे मेलानि सिगां सिगां सिगां मेला फैयैनि सिगां सिगां थांनो मोनबा जमायनानैनो
उम
मेलायावथ' आरो गोदान गोदान लुगैथारो। गांसेबाबो ए नै नों हरफिननोबा हरफिनदो।
ओं दे हरफिनोसै आङो।